औ नोंथां हेल'
गोजोन मोना फुंबिलिनि नोंथांनिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय
नोंथांनिसिमबो
औ नोंथाङा दा मा खालामबाय दङ
आङो दा ओरैनो दंथ'यो नोंथां जिरायनानै
औ नोंथांजों ओ एसे सावरायनो हागोन दा टपिकनि सायाव
औ दे सावरायजागोन
ओ आं दा नोंथांजों बर'फोरनि ओ लिरगिरि बा थुनलाइगिरि थुनलाइगिरिफोरनि बागै सावरायनो सानदों रायजलायनो हागोन दा
औ दे नोंथां रायज्लायजागोन सावरायजागोन
औ दा बर'फोरनि गेजेराव गोबां लिरगिरि खन्थाइगिरि बा थुनलाइगिरिफोर ओंखारबाय नङा होमबा
औ औ औ ओंखारबाय
जों गोदोनिफ्रायनो दासिम नोंथांनि नोजोराव माने एसे माने थुनलाइगिरिफोर बा खन्थाइगिरि ओंखारदों लिरगिरिफोर आरो बिसोरो जोंनि समाजाव माबायदि बिहोमा होदों नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
ओ आंथ' एसेबां माने गोदोनिखौ एसे साफा सानैखौ मिथिगौ आरोना नाथाय दानिफोरखौथ' एसेबां आङो माने दा जाफुहोनाय जाखांफुनायफोरखौ एसेबां मिथि थ'वाखै आरो
अ जि नोंथाङा जि मोनथिगौ एसे फोरमायना होलाय औ
माने बिसोरथ' जोंनि बर' हारि बा जोंनि बे जेनेबा मा होनो बे लिर नाय माया जोंनियाव माने जोबोद हे हेफाजाब होबोगासिनो दं आरो बिथांमोननि थाखाय नो जोंनिया जेनेबा जोंनि बे राव हारिमु जों बा लिरनाय फरायनाय बेफोर जौगाबोगासिनो आरो जौगाबोबाय दङ गोदोनिफ्रायनो बे खन्थाइ लिरनाय फरायनायफोरावबो जोंनो हेफाजाब होबोदों आरो बेफोरनि थाखायनो जों माने दा मुलुगाव एसे जेनेबा सिनायजाहांनाय जाबोगासिनो दं आरो बिथांमोननि थाखायनो दा खन्थाइगिरि बुंबाथ' रुपनाथ ब्रह्ममोनाथ' बिथां बिथांमोनाथ' थाखागोनानो
औ
औ बेनो आरो नोंथां दा आं एसेबांथ' जेनेबा औ दे बुंनाय नोंथां
ओ नंगौ नोंथां ओ बिथांमोनानो आगान होग्रोदोंमोन नङा होमबा बिथांमोनानो खन्थाइ लिरबोदोंमोन बा रायथाइ बेबायदिनो सल' सल'मा सुंद' सल' फावथाइ बेफोरखौ लिरबोदोंमोन गोबां दङ बुंबोला दा बेबायदिनो बिथांमोना जोंनि फरायसा जिउ बा बेबायदिनो फरायबाय थानाय समाव बा जोङो गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनो बिथांमोननि लिरनाय खन्थाइनि गेजेरजों
औ औ
सु'द सल'वानो जा सल' सल'मायानो जा फावथाइमोन बेफोरबायदि नि गेजेरजों माने गोबां बाथ्रा मिथिनो हायो समाजनि सावगारि खौ लानानै लिरो बिसोरा बा खन्थाइनि गेजेरजों हारि फोजाखांनाय इसोर सिबिनाय बेफोरखौ लानानै लिरनाय खन्थाइ बा रमान्टिक खन्थाइ बेफोरखौ नुनो मोनो आ माने समाजाव माबा मोनसे मेसेज बा मिनथिहोनो थाखाय
औ
बे बिथांमोना लिरनाय जायो आरो थुनलाइ लिरगिरि महरै दा बिथांमोनानो ओ गोबां माने मेलेमजबिबो बुद्विजिबि बिथांमोननि सि साननायफ्रा गावखौ लाना लिरगोन मालाबा समाजखौ लाना लिर' गोन' बा मालाबा हारिखौ लाना बा समाजनि थासारिफोरखौ औ समाजनि औ मिथिंगाखौ लाना बेबायदिनो सिम्बलिक बा नेरसोन आ दिन' थियारि महरै खन्थाइखौ सोरजिनायखौ नुनो मोनो दा बेबायदिनो समाजनि थासारिफोरखौ लानानै बिथांमोना लिरो गोबां लिरबोदों दा नंगौ थारैनो जों बिथांमोननि ओ लिरनाय खन्थाइयानो जा सुंद' सल' बा सल'मा फाव थाइफोरखौ जोङो बिजाबफोराव सेबखांजानायखौ नुनो मोनो। आरो बिजाबनि गेजेरजों जेब्ला जोङो फरायसा महरै फरायो अ ब्ला जोङो गोबां बाथ्रा मोथिनो मोनो नङा होमबा नोंथां। दा बे खायनो ओ बिथांमोननि खन्थाइ बायदिसिना लिरनाय बिजाब महरै लिरनाय बा गोबां रायथाइफ्रा माने आं सानो समाज साव जोंनि बर' हारिखो सिलि दामाने गोबां बिहोमा होबोदों होननानै आं सानो। होबोगासिनो गोजाम मुगानि खन्थाइगिरि होनबा बे नोंथाङा बुंनाय बादि रुपनाथ ब्रह्ममोननि बाथ्राखो जों बुङा बा जाया बा चितरन्जन मोसाहारि कमल कुमार ब्रह्म, मदाराम ब्रह्म, सतिश चन्द्र बसुमतारी गोबां दङ। दा बि थांमोना गोदो माने गोदोनिफ्रायनो लिरबोनाय बा बिबार लाइसि बे मुगानिफ्रायनो एकदम बिबार लाइसि बिबार मुगा अलंबार लाइसि अलंबार मुगा बै समनिफ्रायनो बिथांमोना लिरबोनाय नङा होमबा दा गोदान मुगायाव दङ ओ दा बे
दा दाथ' गोदान मुगानिखौ औ दे नोंथाङा गोदान मुगानिखौ सोर खौबा सिनायो ओ मोनथिदों नामा?
जोंनि जा साखाथियाव दङ। ओ माबा मा होनना बुङो ओ औ मा होनांगौ अह औवारि आरो टाइटेला एसे नामखौ एसे गोसोखांनो हाया
औ दा जोंना लिरगिरिफोर बुंबाथ' औ। जोंनाबोथ' बर'आवबो जेनेबा
माने रमाकान्त नै रमाकान्त बसुमतारि होन्नाय सासे दङ।
अ औ औ।
जोंनि खा साखथियावनो थानाय खन्थाइगिरि बा बेबायदिनो लिरगिरि आरो।
ओ ओ ओम।
गोदान मुगानि औ।
मा होनो जोंनियाव जेनेबा खन्थाइगिरि बा रायथाइगिरि बुंबा बिथांमोनाबोथ' बिमुं मोनबोनाय दङ। अ सोरबा सोर
औ औ।
दे बे बिथांमोनखौ नोंथाङा सि मिथिगौ नामा जाय जाय जेनेबा सोर मा बिमुं मोनबोदों मानि थाखाय। मा लिननानै एफोरखौ मिथिगौ नामा?
अ बिदिनो इसान मोसाहारिखौ जोङो बिथाङा रमान्टिक खन्थाइगिरि नालाय। बेखायनो बिथांखौ ओ सासे इंराजि खन्थाइगिरिनि मुंजों माने मिथिनाय जायो जन कितस होननाय औ बिथां औ। जन कित्सनि मुङै बिथांखौ जोंनि बर'नि जन कित्स होनना बुंबाय इसान मोसाहारि बिथांखौनो मिथियो। दा बेबायदिनो बिदिनो सतिस चन्द्र बसुमतारीखौबो रंदिनि फाग्लि होननानै मिथिनाय जायो।
औ औ औ औ।
बेबायदि मोनथिनाय जायो आरो।
उम।
आरो बेबायदिनो बान्था मोनो जे जोंनिया
ओ पदमस्रिबो इफोरबायदिबो मोनो।
मदाराम ब्रह्मआबो बास बान्था मोननो हादोंमोन बेबायदिनो बिथांमोना बेबायदिनो बे लिरगिरि महरैनो माने बान्था मोननो हादोंमोन आरो
औ औ औ बिथांमोना बांसिनानो खन्थाइगिरिमोन ना रायथाइगिरिमोन नोंथाङा जिखुन
अ ओ बिथाङा आं मोननायाव फरायबोनाय औ फ्रायबोनाय मोननायाव बिथाङा बिथांमोना गोबां खन्थाइ खन्थाइसो लिरदोंमोन माने खन्थाइगिरिखौ आङो बांस सिन मोनदों आरो
गोबां खन्थाइ लिरनायाव बिहोमा होनाय नुदों आरोना बिथांमोनखौ।
दा ओमफ्राय ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्ममोनाबो मोजां खन्थाइखौनो लिरो अख्रां गंसे नांगौ बेफोरखौ लिरनो हाथोंमोन बिसो बिसोरो दि लों मो दा बेबायदिनो गोबां दङ। दा नोंथाङा बेबायदिनो लिरगिरि महरै फास्ट जोंनि बर'नि गिबि लिरगिरि एबा ओ लिरनाय सुंद' सल'फोरनि बागैसो बुंनो हागोन नामा फास्ट जोंनि सल'मा बिजाबा अ मामोन फास्ट सुंद' सल'आ मामोन?
अ बेखौथ' आं दाथ' गो औ दाथ' आङो एसे गोसोआव गैला नोंथां।
अ औ ओ अब्ला आं नोंथांनि बुंना होनिसै औ ओ फास्ट जोंनि गिबि सुंद' सल' बिजाबानो जाबाय मिमांनि सिमांमोन आरो ओमफ्राय गिबि सुंद' स सल' बिजाब आरो गिबि सुंद' सल' होनबा एसे बेलेग सुंद' सल'आ जाबाय आबारियामोन। अ फ्राय आरो फास्ट सल'मा बिजाबा जाबाय जोंना जुजाइनि अर। नोंथाङा खोनादों जां औ चित्तरन्जन मोसाहारिनि औ दा बेफोरबायदि दं आरो ओ आरो फास्ट जोंनिया बिबार लाइसियानो फास्ट लाइसिमोन।
बे बर'नि फिसा अ आइेन ना ऐ
अ फास्ट बि जाबाय बर'नि ओ गिबि बिजाब बर'नि फिसा अ आइेन
बेखौ बिनि लिरगिरिया सोरमोन नोंथाङा मिथिगौमोन नामा?
बर'नि फिसा अ आइेना ना?
अ अ औ
बर'नि फिसा अ आइेना
माने गोबाव जाबायना जोंनिया बेखौ माने फरायनाय जालिया आरो औ फरायनाय
नंगौ बिनो बिजाबालाय बिनो बर'नि फिसा अ आयेना
मालाबाफोर आनजादफोराव फैबासो जोंङो इफोरखौ फरायनाय जायो बा नायनाय जायो। दा जों ओरैनो थानाय जिउआव जोंनि दा सोलिबोबाय थानायाव जों इफोरखौ नायनोनो सोलाबला बा मोनथिलानो ज
मोनथिलाम
नायनायाबो खम जाबाय फरायनायफोराबो खम जाबायना जोंनिया बांसिन
थेब्लाबो बिथांमोननि औ औ बिथांमोननि लिर नाय माने खन्थाइफ्रा जोबोद माने ओंथि गोनांमोन आरो ने गोबां बाथ्रा मोन्थिनो मोनो थुलुंगा मोनो।
औ दानि जुगनि बे फरायसाफ फोरबाव गथ'फोरनियाव सोंबा बा बिथांमोना उम बुंनो हानाय नङा आरोना सोरमोन बेफोरबायदिसो जाहैगोन।
औ।
दा जेरै आंबो हमनो हायाखै जेनेबा मिथियाखै बुंनो हायाखै नोंथां सोंनायाव बेफोरबायदिनो जाहैयो आरो जोंनिया खमायबोगासिनो। बेफोरखौ जों लाखि
औ लाखिनांनांगौ मिथिनांगौ हानायमानि मानि बिथांमोनखौ बिथांमोननि सोमोन्दै फरायनांगौ ओ फोरमायनो बुंनो हानांगौ सोरमोन बिथांमोना औ बबेनि मा बान्था मोननो हादों। माबायदि खन्थाइ लिरदोंमोन मा मा खन्थाइ लिरदोंमोन गोबां माने बेफोरखौ गोसोआव लाखिनांगौ आरो। मानोबा बिथांमोनानो गेदेमा सुबुं बा बिथांमोनानो जोंनि इयुन जौ बा जिउ जिउनि थाखाय बिथांमोना जिउ गोसो सोलाय होनोबो हागौ बिथांमोननि खन्थाइनि गेजेरजों
बिथांमोननि थाखायनो जोंबो दा फरायनो लिरनो हादों।
लिरनो हादों औ। अब्ला नोंथांजों औ जोंनि समाबो जाबाय नोंथां। अब्ला नोंथांजों बेनि बागै बे टपिकनि बागै बर'नि खन्थाइगिरि बा लिरगिरिनि बागै सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय। नोंथांनिफ्रायबो आं गोबां बाथ्रा मोनथिनो हाबाय थुलुंगामोन उनावबो बेबायदिनो टपिकनि सायाव औ सावराय गोन होननानै नोंथांजों आसा थाबाय आरो।
औ दे।
दे होमबा नोंथां दोनथ'नोसै।